औ।
हेलौ।
अह खोनादों ना?
औ।
ओ जोङो दायो मानि सायाव सावरायनो?
उम दैनि सायाव।
औ जागोन दे।
दैखौ जोङो बहा बहा मोननाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय।
अ‌ दैखौ जोङो ओ फुङाव मोखां सुनायाव बाहाय नाय जायो आरो लोंनायाव बाहायनाय जायो ओंखाम ओंख्रि संनायाव बा हायो आरो ओ माइ गायनायाव बाहायो आरो जोङो।
औ। औ आरो आरो मोनथिबावो ना? औ नंगौ बेखिनियाव बा हायनाय जायो आरो जोङो गोबां खामानियाव बाहायो जोङो नङा होमबा दैखो। जेरै जोङो मानसैया थांना थानायनि थाखाय जोङो दैखौ लोंनानै जोंनि जिउखौ रैखा खालामना लायो। आरो दंफां लाइफाङाबो गाव सोरनि जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय ओ बिसोरबो माने दैखौ ओ गावनि आदार महरै बाहायो। आरो जोङो बायदिसिना जेरै जि सुनाय न' जि सुनाय आरो ओंखाम संनाय, ओंख्रि संनाय। आरो बिदिनो जोङो। बायदि बायदि जोङो मिसिनारि बुस्थुफोरावबो जोङो बे दैफोरखौ बाहायनाय जायो। नङा होमबा।
औ।
आरो दैखौ बबे बबेनिफ्राय मोननाया जायो मिथिगोना एसे फोरमायना होलाय?
अ। जोङो दैखौ दंखलनिफ्राय मोननाय जायो ओमफ्रायो दैमा दैसा बेफोरनिफ्राय मोननाय जायो आरो जोङो
औ। आरो जेरै जों निजोराफोरनिफ्रायबो मोनो।
औ औ।
जोङो माबायदि दैखो लोंनाया मोजां? हाखरनि दैखो लोङो दंकलनि दैखौ।
ना दैमानि दैखौ लोङो ना?
जोङो ओ दंखलनि दैखौ लोंनाय जायो। ओ फिल्टार खालामनानै लोंनाया मोजां जायो आरो देहानि थाखाय मोजां जायो ओ साफा दैखौ लोङोबा।
जोङो साफा दैखौ लोङोब्ला जोङो ओहम- बेमार आजारनिफ्राय रैखा मोनो नङा होमबा मानोना दैनिफ्रायनो जोङो। बायदि बायदि बेराम जानो हायो मानसिया। जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला दैया गाज्रिब्ला अब्ला जोङो किडनिनिबो बेराम जानायनि चान्सा जाय केन्सार बेमार बे केन्सार बेमारफ्राबो जानायनि चान्ससा थाहैयो माने। बेनिखायनो दैखौ जोङो दंकलनिखो लों नाथाय जोङो बिखौ फिल्टार खालामनो लोंनाया बिराद माने गोनांथार। थिथार आरो।
औ।
बेनिफ्राय आरो जोङो हाखरनि दैफोरखो लोंनााङा हाखरनि दैफोरखो लोङोब्ला जोंङो बायदिसिना बेराम जानो हागौ।
आरो। बै हाजोनिफ्राय ओंखारनाय दैफोरखो लोंनो मोनोब्ला मोजांसिन जायो बेफोरो जाबाय जेबो आइरन गैयै मैला गैयै बेफोरनि दैफोरा बांद्राय माने साफासिन हासिंनिफ्राय ओंखारबोनाय नालाय। थान्दाबो मोनो नङा होमबा। दैया जोंखौ मायबाफोर जोंखो खहा खालामो नामा दैफोरा?
खालामो ओ दैबाना जायोबा जोंहा बिराद ओ खहा जा जायो ओ न' बांफोरा बायलाङो खेथि बाथिफोरा ओ नसथ जालाङो। बाङो आरो बांद्राय दै जायोबा।
औ दैबा दैयानो जेबो माने सिलिंखार खालामनो हायो नङा होमबा जेरै दैमा गंसेनि दैया बांद्राय अखानानै बुजा जायोब्ला। अब्ला बे दैमानि जिं जिं थानाय न'खरफोरखौ लोमसावनानै गोबां सिलिंखार खालाम नायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो दा जागासिनो दङ जेरै जोङो दा नुबोबाय थादों निउसफोराव बे धेमाजि थिंजाय खासे दैबाना जानानै गोबां न'खरफोरानो सिलिं खा जालांदों आरो माखासे सुबुंफोरा जिउ बावनो गोनां जादों आरो बिदिनो जोंनि दैमायाव थानाय जिथु ट्रेन लामा जेन लामानि बि दालां बि दालाङाबो दै बांद्राय दै जानाय थाखायनो बे दालाङा बायलांदों बायनानै दा बिथिं ट्रेनजों थांलाय फैलाय बे ट्रेनजों थांलाय फैलाया उसुबिदा जानानै दङ आरो दासानदै बेथिं थांनाय लामाया जोंहा बन्द जानानै दङ होननानै खोनानो मोनदों नंगना
औ नंगौ
आरो आरो जोङो दैनिफ्राय कारेन्ट मोनो बेखौ मिथियो ना मिथिया
औ आङो बेनि सोमोन्दै बारा मिनथिया
औ
नोंथाङा मिथियोबा बुंनानै हो एसे
औ जागोन दे
जोङो दैनिफ्रायनो कारेन्ट जायो दैनि बे बांद्राय गोबारै बोहैनाय बे टेम जिथु टेम होनना बुङोना दै दैखौ जे हमथाना दोनो बैनिफ्रायनो जों कारेन्टखौ बानायो माने कारेन्टआबो दैनिफ्रायनो सोरजि जायो आरो नाथाय कारेन्टआ आरो फैनानै जुदि दैयाव नाङोब्ला बिनो आरो सर्ट जानानै मानसिखौ बु ना हागौ नङा होमबा बे दैनिफ्रायनो कारेन्ट जायो आरो कारेन्टानो दैखौ नायनो हाया जाबोयो बिदि नङा होमबा
औ
जिथु कारेन्टा दैफोराव नाङोब्ला दैया सर्ट जायो सर्ट जानानै जुदि मानसि दङब्ला बे मानसिनि जिउआबो गोमालांगोन बिदि जाहैयो
आरो बिदिनो दै मोनोब्लासो मानसियाबो थांना थागोन दै मोनोब्लासो जिब जुनारा थांना थागोन आरो दै मोनोब्लासो जोङो आबाद मावनो हागोन आबाद मावनो हायोब्लासो जोङो ओंखामखौ मोनजागोन जोङो बिजनेस खालामनो हागोन बेफार खालामनो हागोन बेबायदि जायो आरो दैयानो माने सबनिसाय माने इन्परटेनसिन माने गोनांथिसिन होननानै जों बुंनो बुंनो हायो दै गैयाब्ला जों जेबोआनो गैयामाथो नंगौना जेरै जोङो गारिफोरा हाब्रु जाना थायोब्ला जोङो दैजों सुनाय जायो जोङो जोंनि देहाफ्रा लेथ्रा जायोब्ला जोङो दैजों दुगैयो दैजों दुगैब्लासो जों साफा जायो नङा होमबा
औं
आरो आरो बिदिनो बुंनो थाङोब्ला गोबां दङ नडाहोनबा औ
जोंहा माइ गायनो हाया माइ गायनो थाखाय बिराद खस्थ' जायो
औ नंगौ आरो आरो माबाफोर बुंबावयोना नोंथाङा
नोंथांमोननिथिं दैनि माबाफोर प्रब्लेम जायो नामा
दैज्लांबा एसे प्रब्लेम जायो जोंनि खाथियाव दैमा मोनसे दङ उथिमारि दैमा होनना बुङो बे बांद्राय अखा हायोब्ला दैया बुंसारनानै दैमाया बुंसारनानै जोंनि बे माथारिखौ सेफायनो नागिरो आरो माब्लाबा बिदिनो सेफायनानै गोबां माने खाथिनि सुबुंफोरखौ सिलिंखार खालामलाङो सुबुंल' नङा जेरै जिब जुनार दावमा दाावसा जेमान जि दङ बेफोरखौ माने सिलिंखार खालामनानै धंस' खालामो आरो बे दैबान जायोब्लाथ' जोंहा गोबां ओ खहा जाखायो खहा जानाया ओरैबायदि गोबां खहा जानायाव जोंहा दङ जेरै न' बांफोराथ' बायखागोनानो आरो बिनिफ्राय जोंहा दं बिफां लाइफां जिखिनि जोङो गायना दोनदोंमोन आरो ओ गय बिफां नालेंखर बिफां बैफोरो बायनानै जोंखौ गोबां खहा खालामो जेरावनोखि जोङो बोसोरफ्रोमबो माने बे गयनि गयखौ फाननानै जोङो न'खरखौ ओ न'खरनि गोनांथि जानाय रांफोरखौ जोङो बिदों सुंसौनो हायोमोन दा बेफोर दैबाना जानानै जोंहा गोबां बेफोरो सिलिंखार जानानै धंख' जालांनाय बायदि जाना दङ आरो
उ
खोनादोंना
औ खोनादों
औ नोंथांमोन जाबो दङ नामा बिदि दैमा
औ दङ जोंनि थिंबो ओ दैमा मोनसे दङ आरो दंग मोनसे दं आरो ओ दैज्लां बोथोर बोथोराव बांद्राय अखा हायोबा ओ जोंहा बिराद खस्थ' जायो मानोना खाथि खालानि दैया ओ माथावरि बायनानै ओ गामियाव हाबफैयो आरो जोंनि खेथि बाथि गासिबो नस्थ जालाङो आरो जोंहा ओ‌ नआवबो हाबफैनाय जायो नालाय ओ जोंहा थानो थाखाय बिराद खस्थ जायो आरो जानाय लोंनायावबो बिराद खस्थ जायो जोङो ओ बेलेग गामियाव थाहैनो गोनां जायो आरो
गोबां असुबिदा जायो ओमबा न
औ।
नोंथाङा बेखौ मिथियो मिथिया? दैया दैखौ जे अराबो हायानो मिथिगोन अरजों आरो दैजों बुज्लायोब्ला। अराबो हायानो दैखौ।
हुम।
मिथिबाय दैया अरखौ मनग्लाबजोबोनो। अब्ला अब्ला नोंथां जोंनिया समा जाबोबाय जोङो उनाव स सावरायलायनोसै नामा? औ दे होनोमबा।